हेलव?
हेल' औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि नामा दायो?
औ फ्रि ओ जिरायनानै दं माने सिथ्लायाव।
अ नोंथाङा दसे सम होननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो हरनाय जादों।
औ औ औ सावरायजागोन दे।
आयदाया अ आयदायानो जाहैबाय जोंहा आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होलांनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ
अ दे।
आङो फोरमायलांनोसै। औ ओ जोंहा आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दा गोबां गेब्रेङो जेनेबा आबहावायावहाय ओफ्राय बिदिनो जोंहा हा दै बार ओ बिदिनो बेफोरखौ लानानैहाय जोंहा ओ आबहावा गेब्रेंनाय जायो आरो। दा जोंहा ओ हा होननानै बुङोब्ला जोंहा हाया माने गोबां आथिखालनि गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनसै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दा आथिखालनि आबाद मावनाय बायदि आरो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव माने बाहायजाबाय थानाय प्लास्टिक आरि मुवाफोरखौ जोङो
हेलव?